खुलुमबाय औ नोंथां खुलुमबाय औ खोनादों नोंथां। औ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंनिसिमबो ओ गोजान बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय नोंथां। दा नोंथाङा आंनाव ओ कल खालामनायनि गाहाय जाहोना मामोन?
गाहाय जाहोनानो जाबाय जेनेबा नोंथाङा जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा जा हागौ नों थाङा फोरमायलांदो आरो नोंथांनि जा मोनथिया आं बेखौ आंबो एसे फोरमायलांनोसै आरोना नोंथां।
अ जा बिज्लानि ओंख्रि होननानै बुङोबाथ जोंहा ओ मोनथिखागौ ओ बिदिनो अनला नारजि ओ आरो मेसें बोथोराव दङ जोंहा लाफा लाइ बेजों दङ जोंहा नाफाम सबाय दङ थास' बिबार दङ ओ गोबां रोखोमनि दं आरो ना जोंहा माखासे ओ गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय ओंख्रिफ्रा। दा आङो आं जा मोनथियो बेखौ आङो मोननैसो नोंथांनो फोरमायलांनोसै। दा गिबियाव आङो थास' बिबारखौ आङो नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै आरोना नोंथां। थास' बिबारखौ माबोरै जायो। बे बेनि सोमोन्दै आं फोरमायनोसै। दा थास' बिबारखौ जोङो गाहायै दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो जानाय जायो आरो ना नोंथां मानो होनना बुङोबा जोंहा थास' बिबारा दैज्लां बोथोरावसो ओंखारो नालाय नोंथां। दा बेनि थाखायनो जों मा बेखौहाय ओ दैज्लां बोथोरनि ओ मा होनो ओ जामुं हिसाबै जों बाहायनाय जायो आरो ना। दा गिबियाव जोङो थास' बिबारखौ जानो थाखाय जोङो ओ बिदिनो बारिफ्राव बा लामाफ्राव जोङो थास' बिफांनिफ्राय जों बे थास' बिबारखौ खानानै लाग्रोनांगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो बे थास' बिबारखौ जों माजों जानो जोंहाथ' गिबियावहाय जोङो ओ बांसिन अमा बेदरजों जानायखौ जोङो नुबोयो आरो खोनाबोयो आरो जाबोखायोबो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा अमा जायोब्ला बिनि गोथावआ साबसिन जायो नङा होमबा नोंथां दा बिनि थाखायनो जों माजों जागोन बेखौ जों थि खालामनानै लाग्रोनाया मोजां जों नाजोंबो जानो हायो नाजोंबो जायो जोङो थास' बिबार आरो ना नङाबा थास' बिबार अमा बिसोर मोन्नैजों जों गाहाय जायो आरोना बेखौ। दा गिबियावहाय जोङो थास' बिबारखौ ओ बै गुदियाव मो मोनसे ओ बिबारनि सिङाव मोनसे माबा मादा बादि थायो जोङो बेखौ बस'नानै ओ थख' खालामनानै गारग्रोनांगोन आरोना आरो जों बे थास' बिबारखौ जोङो बिदिनो ओ सिफ्लेनानै बा सायनानै लाग्रोनांगोन आरो सोरबा सोरबा हायो खिन्थु रोजा‌ जानायनि थाखाय बे थाब रुयद आ आरो नोंथां बेखौ जोङो मा आखाइजों बिजिर बिजिर जोङो सायनानै लानाया मोजां दा बेखौ आखाइजों सायोब्ला जोंहा मोनसे माबा प्रब्लेम ओंखारो बेनो जाहैबाय जोंनि आखायाव गोजा दाग नाङो आरो ना आरो मा बेयो खारनो एसे गोब्राब जायो सुबाबो बे खा खारलाबाय नो नागिरा दा बिनि थाखायनो सोरबा सोरबा मानसिफ्रा मा ओ आखायाव प्लास्टिक बा माबा मोनसे गाननानै बेखौ सायनायखौ जों नुयो आरोना दानि मुगायाव। खिन्थु गोदोनि मुगायाव जोङो बेबायदि नुवामोन जों आखायजोंनो सायोमोन आरो ना। दा बेबायदिनो जोङो थास बिखौ सायखांनानै लांनानै जोङो बेखौहाय सोरबा सोरबा बिदिनो माननाय खम जायो होननानै जोङो बेखौ दै गुदुङाव सोमनाय जायो बा सोरबा सोरबा बे ओरैनो सङो आरो ना। दा बिनि थाखाय जोङो माजों जागोन जोङो बेखौ थियारि खालामखानानै लाखांखाबाय थं जों नाजों जायोब्ला जों नाखौ ओ ला मा होनो एवगोरनानै लाग्रोनांगोन बिदिनो थावआवहाय थाव होनानै जोङो बेयाव हालदै एसे संख्रि एसे होनानै जों नाखौ एवनानै मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन आरो अमाजों जायोब्ला जोङो बे अमाखौबो जोङो मा होनो मोजाङैहाय थाव संख्रि बानलु हालदै जिरा मस्ला होनानै जोङो बे अमखौबो जो मोजाङै एव लाग्रोनांगोन आरोना नोंथां दा बिनि उनावहाय जोङो बे थास बिबारखौहाय ओ एवनानै बिदिनो दै होगोन दै होनायनि उनाव जोङो बेयाव बे खौ मा जेब्लानखि एसे रुइहाङो अब्ला जोङो बेखौ बिदिनो मा होनो सागं बा मा होनो साग्रा औवानि मोनसे ओ दालि खाथा होनो जों बे बिजों जोङो सानानानै गेब्लेहोगोन आरोना दा बिनि उनावहाय जोङो थास' बिबारा मा माननायनिखौ जोङो माननायखौ जों खम खालामदों सोरबा सोरबा मा मा होयो बेवहाय? सोरबा सोरबा मैथा एसे होयो आरोना बेवहाय बिदिनो आरो सोरबा सोरबा ओ खारैबो होनायखौ जोङो नुनो थाङो बेबायदिनो जोङो बिनि माननायखौ खम खालामनो थाखाय बायदिसिना ओ गोखै बुस्थु बेबायदि होयो आरो ना सोरबा सोरबा बिदिनो ओ नारें लेबुनि बिदैखौबो होनायखौ जों नुयो आरोना नोंथां दा बेबायदिनो ओ जोङो जेब्ला बे थास' बिबारा रुइगोन जोङो बेखौ मा होनो सागंजों सानानै जेब्ला बे गेब्लेगोन अब्लानो जोङो बै जों एवनानै लानाय नाजों जायोब्ला जों नाखौहाय होसननांगोन आरो नङाब्ला जों बेदरजों अमा बेदजों जायोब्ला जों बे अमा बेदरखौ जोङो बेवहाय होसनांगोन आरो ना नोंथां दा बेबायदिनो जोङो बेखौ मा होसननानैहाय बिदिनो जोङो गोदौ होबावगोन जेब्लानाखि जोङो बे ओं ओंख्रिया एसे ओ मा होनो एसे दै रानहैबाय एसे मा होनो ओ गहल' जाहैबाय बा एसे लाथाब लाथाब जाबाय होमबा जोङो बे थास' बिबार ओंख्रिया जाजानाय जाहैबाय आरो ना मानो होन्ना बुङोबा जोङो थास' बिबारखौ जोङो लाव लाव जाया आर ना नों थाङो जोङो एसे बिदिनो मानो आमथा आमथासो जायो थास' बिबारखौहाय दा बेबायदिनो जोङो बे थास' बिबारा जाजानाय जायोब्ला जों बेखौ खांनानै जों जानो हाबाय आरो ना दा आङो थास' बिबारनि सायाव ओ फंनैसो बुंबावसै थास' बिबारखौ जोंहा मा? गोदोनि दिनावहाय जोङो गुबुन हारि बा माहारिखौ जोङो जानाय नुवामोन जोङो जोङो जोंनि ओनसोलावनो गामि ओनसोलावनो जोङो जिउ खुंबोनाय हिसाबै जोङो बर' माहारिया जोङो थास' बिबारखौ जाजेनदोंमोन होननानै आङो बुंनो बा बुंनो हायो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन हारि हारिफोरा दासो जोंङो जानायखौ नुयै नुयै बा दानि गोदान मुगायाव जोंङो जानायखौहाय समाजारि बिजोंफ्राव नुयै नुयै दा गबां हारि माहारियानो बर'नि अनगायै बै थास' बिबार ओंख्रिखौहाय जाग्रा जालांबाय आरो ना। दाल' नुनो थांङो जोंङो गोबां माहारि माहारिया जानाय जानायखौ जोंङो जोंनि मबाइलफ्राव बा कम्पिउटारफ्राव जोंङो दा भिडिअ फ्राव नुनो थांबाय आरो ना आरो बेनि मा बेफोर नि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय मा जोंनि बर' हारियाहाय माने जौगाबोबाय होननानै जोंङो हमनानै लानो हायो आरो ना। जायनि थाखाय बैसोरो मोनथिनो मोननै मैगंखौ जोंनिफ्राय सोलोंनानै मानि जालांग्रा जाबाय आरो ना नोंथां दा जोङो बेफोरखौ माखासे जोङो आथिखालावथ' जोङो बिदिनो गलाफ्राव बा हटेलफ्रावबो जोङो थास' बिबार ओंख्रिखौ संनानै जाहोनायखौ जों दा नुनो थांङो आरो ना नोंथां दा नोंथां आङो ओ आङो थास' बिबारखौ माबोरै जायो? बेखौ आङो नोंथांनो ससेबाबो फोरमनानै होबाय दा बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बिदिनो जोंनि ओ गेजेरावहाय दोरोङारि जाग्रा मुवाफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबा आंनो फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथांङा हागोन हागोन नोंथांनिया बा जेनेबा मोजांङै फोरमायनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जे नोंथांङा। मा होनो नोंथाङा आंनाव सोंदों नना दोरोंङारि जानायनि सोमोन्दै ना नोंथां? औ औ बे माने दोरोंङारि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहाथ' मिथिखायो जोंहा मा मा ओंख्रि दंङ जोंहा बर' सुबुं जों जोंनि जोंनि बर' माहारियाव आरो ना। जोंनि बर' माहारियाव दोरोंङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा जेरै जोंहा नार्जि दंङ जोंहा नार्जि अमा सबाय दाउ बिदिनो नाफाम ओमफ्राय एम्फौ एम्फौ अनला बेफोरबायदि जानाय जायो आरो ना जेनेबा जोंङो अनला दाउ बेफोरबायदिजों जों दानो जानाय जायो जोंङो बिनिनो फंनैसो आङो दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै? फोरमायनो सानदों जेरै जोंङो मा होनो ओ नाफामखौ माबायदि बानायनाय जायो आरो ना बेनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों जेनेबा जों नाफाम बानायनो थाखाय जोंङो मा खालामनांगौ जों गिबियावनो बे ना जाय जे नाफाम बानायगोन बेखौ जोंङो मा होनदों नाजोंसो नाफाम जायो नालाय बे नाफामखौ जोंङो मा खालामनांगौ बे जे जों ना मोननाय दंङ आरो ना बेखौ जों नाखौ जोोङो। जोंङो फोराननानै जेब्ला जोंङो रानो अब्ला जों बै ना नाखौ जोंङो उम उवालाव एबा गाहेन उवालजों गाहेनाव माने लांनानै जोंङो बेयाव देहोयनाय जायो आरो ना। जेरै जों बाव थास'फोर होनाय जायो जेरै जों थास' गोसोम ओं थास' गोसोम थास' गोसोम होनाय होबा मोजां जायो होननानै जों मोनथियो आरो बेयाव माखासे मा होनो उम थास' गोसोमजों लोगोसे होफायो सामब्राम ओरै होनाया होयो सोरबा सोरबा सोरा सोरबा होआ आरो ना बेफोरबायदि जायो ओमफ्रायो दंङ बिदिनो मा होनो जोंङो बेखौ देयै देयै देनानै दिेखांब्ला जेब्ला जोंङो बेयाव जोंङो मोनसे हासुं औवा हासुं बे हासुुङाव जोंङो लांनानै मा खालामो ओ जोंङो बे औवा हासुंखौ मोजाङैय बार हाबा जासे जाहाथे बार हाबा बे बेफोरबायदि बार हाबै खालामो आरोना बे खालामनाया जाहैबाय जोंङो बेयाव मोजाङैनो माबाजों मुथेेनांगौ जायो आरो बेयो। जोंनि बे ओ उम प्लास्टिकफोरजों मुथिनांगोन आरोना भयामफ्राव सोनानै नंङाबा प्लास्टिकजों मुथेनानै जोंङो मा खालामनाय जायो बेयाव मोजां मोजां गोरा माथु जेब्ला जों बार हाबा अब्ला बि नाफामा जेब्लासिम मा होनो ओ जाजानाय जाया अब्लासिम जों बेखौ जानाय जाया आरोना जेब्ला जाजेननाय जायो अब्ला जों बेखौ बख'नानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां जेरै जोङो उम बियो जोंनि मोनसे जोंनि मोनसे बर'नि दोरोङारि मोनसे ओंख्रि जाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो आरो ना एम्फौ एम्फौआबोथ' जोङो मिथिखागौ जोंहा आसा बर'नि गोदोहाय मा होनो न'खर न'खर फिसिजानाय मोनसे मोनसे मा होनो आबाद बायदिखौनो होनांगोन आरो ना बेखौबो मानो होननानै बुंङोब्ला बे आबाद होननानै बुंङोब्ला जोंङो एम्फौनि माने आबाद मावनाय होननांगोन। एम्फौनि आबादा माने जोंङो इन्दि एम्फौ जेरै जोंङो उम इन्दि इन्दि खुन्दुं जोंङो मोननो हायो बेफोर इन्दि खुन्दुंखौ मानिफ्राय जानानै दों। जानानै होननानै बुंङोब्ला जोंहा इन्दि एम्फौ लानाय बिनि गेजेरजोंसो बे इन्दि सिया एबा इन्दि खुन्दुङा फैदों होननानै जों बुंनो हायो आरो ना जोङो बे इन्दि खालामनाय ब एम्फौ बेखौ जोङो मा खालामो न'आव फिसिनानै एबा मा होनदों जेब्ला इन्दि फिसोब सायो अब्ला मा होनो बे इन्दि फिटिमनिफ्राय बेखौ बरननानै जोङो बे एम्फौखौ जानाय जायो आरोोना बेखौ जोङो मा होनो गोथावथार ओंख्रि होननानै जों मोनसे जेरै अनलाजों जानाय जायो अनलाजों जानो थाखाय जों औथिखांगौ अनलाखौ जों माबायदि संनांगौ जोङो अनला संनो थाखाय जोंहा मा खालामनाय जायो गिबियावनो जोङोन अन गुन्दै उनग्रोनाय जायो आरोोना बे अन गुन्दैखौ खौ उग्रोननानै लानानै जोङो मा होनो जेब्ला मा दै गुदुं खालामसै दै गुदुं खालामनायनि उनाव मा खालामो बे अनलाखौ लासै लासैनो होयै होयै होनानै मा होनो दैजों माबाजों मोजां गलायनानै मा खालामो बेयाव जोङो खारदै होनाय जायो आरो ना खारदैखौ होयोब्ला जोंहा मा होनदों अनलाया मा होनो मोजां जायो आरो ना जानो गोथाव जायो खारदै होआबाथ' बे अन्ला ओंख्रियानो जानाय नङा जेरै जों मा होनो नारजिफ्रावबो जोङो खारै होनांगौ सबायाइ ओंख्रिफ्रावबो जों खारै होनानै जायो आरो ना बेनो मा होनो बेजोंनो मोनसे संख्रि जानानै फैदों आर ना जेरै जों एम्फौखौ जोंङ एवदो एवनायनि उनाव जेब्ला खारदै नङो अब्ला अनला ओंख्रिया जोङो बेयाव मा होनो अनला बे अनला ओंख्रियाव जों एम्फौखौ होसननाय जाबाय आरो ना जेब्ला होस'नो अब्ला होसननायनि उनाव जोङो बेखौ खांनानै जेब्ला नोङो गंगार दुन्दिया नङाबा नोङो हायजें बिलाइफोर होबा मोजांसिन मोनजायो होननानै मोनथिबा मोदोमो आरोना जों हाइजें बिलाइफोर होयोबा नोंथां आरो बेजोंनो दंबावो जोंहा मा होनदों सबायजों साम' जानाय आरो नारजि अमा नारजि अमाजोंखौथ' जों मोन खायो नारजि नारजिया जों मानि थाखाय मा होनो फैयो बेरजि जाहैबाय जोङो बे फाथो आबाद मावनाया बे फाथो आबादजोंनो जोङो बे फाथोनि गोरा जे बिलाइ गुइ फिलाय गोरा बेखौ जों खानानै मा होनो सान्दुं गोसायाव फोराननानै जोङो बेखौ बस्था फाव एबा प्लास्टिकफ्राव सोनानै दोनो आरोना बेखौ जेब्ला जोङो जानाय सम जायो अब्ला जोङो बेखौ सोमनानै जोङो मा खालामनाय जायो सोमनानै जों दसे सम सोबनानै रुनांगौ आरो ना रुनानै जेब्ला जों अमाजों जायोै अमाखौ लाबोनानै जोङो अमाखौ आराम जोङो खााजि मा होनो मोजां मा होनो संख्रि बानलु मस्ला पियस एबा सामब्राम गुफुर बेफोरबायदि हाइजेंफोर होननानै जोङो मोजां एवनानै जोङो बै नारजि रुनाय बेयाव नारजि रुनायाव जोङो हरनानै बेयाव खारै एरि होनानै मोजाङैनो माने मोजां गोथाव संनानै जानाय जायो आरो मानोना नोंथां बेफोरो जोंनि मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेफोरो बेफोरजोंनो मा होनो जोंहा मोनसे हारि मोनसे हारिफ्रा दं होन्नानै जों मोनथिनाय जायो आरोना जोंनि माखासे जानाय लोंनाय गान्नाय-जोमनाय दामनाय-देनायजोंनो मोनसे हारिनि सिनायथि होननानै जों बुंनो हागोन आरोना आरो बिदिनो दा दाथ' जों मिथियो आरो बे माखासे जोंनि बर'नि ओंख्रिफ्राबो जियाय थेग मोनलायलायनाय होननानै जों मोनथियो। उ माखासे अनला ओंख्रि जुमाय नाफाम एम्फौ बै माखासे गोबां दं आरोना नारजि अमा बेैफोरो मा होनो माखासे जिइटेक मोनदों होननानै जों खोनानो मोनदों आरोना नोंथां ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंगौ नोंथांनंगौ औ औ जाबाय नोंथां दोनथ'लायनोसै औ दे नोंथां औ औ औ